नोंथां? खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ। नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय आं नोंथांजों एसे दावबायनायनि बागै सावरायनो होननानैसो आं माने नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
जोङो बेरायनो होनोब्लाथ' जोङो बेखौनो बुजियोदि जों बबेबा दाबसे जायगायाव जोङो दावबायनो थांनाय बा बेरायनो थांनायखौनो जोङो गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जों बेफोरबायदिखौनो दावबायनाय बुङो जेराव जोङो माबा मोनसे जायगाफोराव जोङो बेरायनो थाङोब्ला जोंनि जा नुथाय मिथिंगानि नुथाय बा जोंनि जा समायना समायना दाउमा दाउसा जिब जुनार बेफोरबायदिखौनो जोङो अबेबा मोनसे जायगा फोराव जोङो नायनो थाङो बा दावबायनो थाङो बिनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदिखौ समखौ लानानै जोङो थांनायखौनो जोङो जेराव जों दावबायनायखौ बुंनो हायो। थिग बेबायदिनो जोङो दावबायनाय बुङोब्ला जों बेखौबो बुंनो हायो। जेराव जोङो दावबायनो थाङोब्ला माबा मोनसे मिथियै जायगाफोरखौ जोङो। मिथिनो मोनो मा मोनसे नुयि जायगाफोरखौ जोङो थाङोब्ला जों नुनो मोनो आरो जोङो दावबायनायजों लोगोसेनो जोङो गोबां मोजां मोजां नांगौ मानि जोङो सोलोंनो हायो ओ जेरै जोङो माबा मोनसे नुफेरिखौ जोङो नुबोनानै जोङो माबा मोनसे जोङो सोलोंफैनो हायो बेबायदिनो जोङो माबा मोनसे दावबायनानै जोंनि जा नांगौमानि सल'बाथा खोथाफोर जोङो लिरबोनो हायो बा जोंनि खन्थाइ बेफोरखौबो जोङो लिरबोनो हायो बेफोरबायदिनो दावबायनायजों लोगोसे जोङो गोबां नांगौमानि जोंनि जा देहा सोले मोदोम जिउ बा बेबायदिनो जोंनि जा ओ देहा फोरखौ जोङो माने बोरैबा मोनखांनाय बा जोंनि जा-जा साननाय बारा जानाय बेफोरखौ जोङो माने ओ बेरायनो थाङोब्ला जोंनि जा बेफोरबायदि गाज्रि साननाय बा जोंनि देहा सोलेरा माने न' फोराव थाबाय थानो बायो जेराव जोङो जेब्ला बेरायनो थाङो अब्ला जोङो देहाफोरखौ मोजां मोनो। थाखाय बा जोङो जोंनि जा नुयिफोरखौ जोङो नायनो थांनाय बेफोरखौ जोङो थाङोब्ला माने जोङो गासिखौबो मोजां मोनो जेराव जोङो गोबां नांगौमानिखौ जों नुनो मोनो। जेराव जोङो दावबायनाय होनोब्ला जोङो बेफोरखौनो बुंनो हायो बेबायदिनो जोङो बहाबा मोनसे थाङि जायगायाव जोङो थांनो लुबैनानै जोङो थाङोब्ला बेफोरबायदिखौबो जोङो दावगाय दावबायनाय होननो हायो आरो बेबायदिनो जोंनि दा न'खरनि फेमिलियानो जा बा लोगोफोरजोंआनो जा माबा मोनसे जायगायाव थांनानै जोङो दावबायनो थाङोब्ला जों माने गोसो माने बिराद गोजोननायखौ मोनो जों जेराव दावबायनो थाङोब्ला जोङो माने गासै नांगौमानिखौबो जोङो मिथिबोनो हायो आरो नुबोनो हायो आरो जोङो गुबुन हारिया माबायदि ओ दावबायनो थाङोब्ला मा मा खालामो जों बेफोरखौबो सोलोंनानै नायनानै जोङो मिथिबोनो हायो बेबायदिनो जोङो गोबां दावबायनायजों लोगोसे जों गोबां बायदि बायदि जोङो सोलोंबोनो हायो मिथिबोनो हायो आरो नोंथां ओमफाय नोंथाङाबो ओ एसे फोरमायनो हागोन नामा दावबायनायनि बागै आरो नोंथाङा बेबायदिनो दावबायनो थांनो मोजां मोनगोन ना मोना नोंथाङा आंनो बेफोरखौबो एसे एला फोरमायनानै होयोबोला आं मोजां मोनगौमोन आरो नोंथां।
औ नोंगौ आंङो दावबायनानै जोबोद मोजां गोजोननाय मोनो थेवब्लाबो आङो बे बेफोरबायदि जोंनि ओ आसामनि ओ गोजानाव थांनो मोनाखै आरो जा फोरनि सिङावनो जा माखासे फिसा फिनला जायगाफोर दं बेफोरावनो दावबायदों आरो आंङो दावबायनानै जोबोद गोजोननाय मोनो जे जोंनि माखासे ओ माखासे गोसो सिंनि माखासे ओ दुखु बा माखासे जेंना जेंसिफोरखौ दावबायनो थांनो मोनोब्ला बावगारनाय बावगारलाङो आरो जे मिथिंगानि समायना महर जेरै बिफां लाइफां दैमा दैसा फि हाजो हाजोमा बेफोरबायदि नुथाइखौ नुनानै जोबोर गोजोननाय मोनो आरो जोङो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोङो थायनानै माखासे गियान आरजिनो हायो जेरै जोङो माखासे सिनाय मोन सुबुंफोरखौ बे माखासे राव माखासे फावफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो गाननाय जोमनायफोरखौ गुबुन हारिनिफोरखौबो जोङो दावबायनो थांनानै जोहै नुनो मोनो आरो आरो नोंथां बुंनाय बायदि बिदिनो जोङो माखासे बेफोरबायदिनो मिथिंगाखौ लानानै खन्थाइ सुजुनोबो गोसो जायो बेबायदिनो हा हाजो हाजोमा दैसाफोरखौ लानानै हाजोनि माखासे अन्थाइ गोसो जायो आरो आरो जोंनि साखा खाथि जेरै जोङो सुखि हाजो सुखि दारागाव बेबायदिनो उम बगामा ओ ओ बेबायदिनो ओ मानास हायुंआरि पार्कफोराव थांनानै ओ गोजोननाय मोनो आरो जोङो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो माखासे बेरायथावना जायगाफोर दङ। ओ जेरै जोङो जोंनि ओ उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांखौ नाय जायगाफोराव जोङो बेरायहैनो हायो आरो बेरायनांगौ बेबायदिनो गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो माखासे सोलोंथाइनि बिथिंनिफ्रायबो फरायसालि फरायसालिमा बेफोरनिफ्राय दावबायनो थांनायखौ नुनो मोनो आरो बांसिनैनो दावबायनो थांनाय बुङोब्ला जोङो नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि बे मोनब्रै दानाव बांसिनै बेरायनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो माखासे सुबुं फोर दावबायनो थांनानै लावखार ओंखाम जाहैनायखौ नुनो मोनो ओ महा मासे औ माखासे जामुंफोर लांनानै बेफोरबायदि जाहैनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो ज गोजान लामा हान्थिनांगौ जायोब्ला माखासे ओ गोजान गोजान जायगाफोरखौ नाय गिदिंनो नांगौब्ला जोंनो माखासे दावबायनो थांनायाव माखासे मुवा फोरखौबो लांफानांगौ जायो मुवा बेसाद जेरै जोङो माखासे जाब्रब फिथाइनो थाखाय जोङो बेन्देजफोरखौ लांफानो गोनां जायो बिदिनो लोम मुलि सानायनि बेफोरबायदिनो थानाय जायगाफोर जानाय लोंनायफोरखौ लांफानाया गोनांथार जायो आरो बेबायदिनो नों नोंथाङा मा मा जायगायाव बेरायखो नोंथाङा मुंफोरखौ एसे फोरमायनो आरो
औ नंगौ आंबोथ' एसेबांग्राब जेराव मेराव बेरायनो थाङाखै जेराव आङो दा साननानै लादों शिलंआव आङो थांगोन होननानै अरायबो सानना लादों ओमफ्राय आङो बे खौ दा बे आंनि सानना लानाय बाजा बे शिलंआव थांगोन बे आंना साक्सेस जानो थांगासिनो जेराव जोङो दा नै जुलाइ दानावनो जोङो थांगोन जेराव जोङो बेहाय लोगोफोरजोंनो जोङो दावबायनो थांगोन ओमफाय जोङो ओ सानदों ओ बिहाय जों गोबां लकेसन नायनानै बा जोङो नेट फोराव नायनानै जोङो सार्स खालामनानै नायदोंदि जों बेबायदि जायगायाव जोङो थांगोन बेबायदि जायगायाव जोङो ओ थानानै जोङो गोबां बेरायनानै जों गोबां जोंनि जा सावगारि बेफोरखौ जोङो सेबखांनानै लाबोगोन बा माबा मोनसे जोङो मेमरिनि हिसाबै जोङो माबा मोनसे खालामनानै फैगोन जों बेफोरखौ साननानै दङ आरो नोंथां ओमफफ्राय ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला आङो आउटाव जोङो बेरायनो थाङा जोंनि आसामावनो बा जोंनि बे एरियायावनो खाथि खालायावनो जोङो मोननाय जेरै मानास हाग्रामा बेबायदिनो दारागाव सुकि बेबायदिनो बेफोरावनो धुमनि बेफोरावनो जोङो माने गोसोखौ माब्लाबा गाज्रि मोनोब्ला जों माने गोसोखौ सान्थि मोननो थाखाय जों माने मालाबा मालाबा दावबायनो थाङो मालाबा मालाबा बेबायदि बिदिनो जोङो लोगोफोरजोंआनो जा नखर खरैफोरजानो जा जों माने सानसे रंजा खुसि माने जोङो बेहाय थांनाय जायो जाहाथे बेयाव जोङो थाङोब्ला एसे एला मोजां मोनो जाहाथे मोजां खौ मोनगोन बेफोरखौ लानानै जों माने सानसे से गोसो खुसियै ओंखारलाङो जाहाथे जोङो न'आवनो बानायनानै लांनाय जेरै दाउ बेदरानो जा अमा बेदरानो जा बेबायदिनो लोंनो थाखाय बेबायदिनो बायदिसिना लांनाय जायो जेराव जोङो सोरबा लोङिफोरा बेबायदिनो थान्दा सान्दा बेबायदिनो लोंग्राफोरा जोङो बेबायदिनो लोंनाय मुवा बेफोरखौबो जोङो लांनाय जायो जेराव जोङो बेखौ जोङो मोनसे पिकनिक बायदियै जोङो जेराव ओ जानो थांनाय जायो बेरायनाय फाजिनो बेनिखायनो जोङो बे न'आवनो जा बे बेफोरबायदि जाग्रा मुवाफोर जों बेफोरखौ मोजाङैनो संखा नानै जोङो लांखानाय जायो आरो जेराव जोङो जाहाथे बेखौ ओजोंहाय संनानै जाहैया जासे जे जाहाथे ओजोंहाय खस्थ' जायाजासे न'आवनो जोङो ओ एसे एनला ओ मावनानै दांनानै जोङो लांखानानै जोङो जाहैनायखौ जोङो बांसिन खालामनाय जायो ओज मानो होनोब्ला ओजोंहाय लांनानै संनानै जायोब्ला जोबां गोबां खस्थ' जायो जेराव जोङो दैनिबो ओ खायसे खायसे दैया गाज्रि जायनि जाउनाव जोङो दै लेथ्रानि थाखाय जोङो बोरैबा मोनो गोसोखौ बेबायदिनो बायदिसिना जायो आरो ओ लेथेर फेथेर जायो जेरै मोजां नांगौ मानि मोननांगौ बायदि जोङो मालाबा समाव जोङो बायदिसिना बोथोरनि हालोदजों जोङो मोज- जां जाया बायदिसिना बेबायदिनो गोबां जायो बिनि थाखायनो जोङो हाजासे न'निफ्रायनो जोङो संनानै लांनाय जायो न'निफ्रायनो जोङो मावना दांनानै जोङो लांखायनाय जायो बेबायदिनो जोङो दावबायनो थाङोब्ला बेबायदि बांसिनानो बेबायदि लांनानै जाहैनायखौ जोङो बांसिन खालामनाय जायो लोगोआ जा बा जोंनि न'खरनियानो जा बेफोरबायदिखौ जोङो लांनानै जाहैयो जाहाथे दिनैसिमहालागै जोङो बेफोरबायदि लांनानै जाहैनायाव जोङो जेबो उसुजुबइ उसुबिदा जायाखै आरो नख खरनियानो जा लोगोफोरजोंआनो जा जोङो लामानि फारसेबो जोङो दिनैसिमहालागै जेबो जाब्रबथायबो जायाखै बेबायदिनो आलो गोजोन जोङो मिनि खुसि बांसिनानो जोङो गारिजों थाङालासे जोङो स्कुटि बाइकफोरजोंनो थांनानै जोङो बे थांनायजों लोगोसेनो जोङो गोबां मानसिफोरनि ओ न'खरफोरबो जोङो मोजां मोजां नुलाङो बेबायदिनो लामा सामाबो जों मोजां नुलाङो लामा सामायावबो जों गोबां मोजां मोजां बारहावा मोनजालाङो आरो बेबायदिनो जोङो गोबां मिथिंगानि ओ महरखौबो जों नुलाङो जेराव बेबायदिनो दावमा दावसा बिफां लाइफां जोङो बेबायदिनो उम गोबां मोजां मोजां जोङो ओ बाइकफोरजों थाङोब्ला स्कुटिफोरजों थाङोब्ला जों बेबायदि बांसिन मोजांखौ नुलाङो आरो ओमफाय जोङो गारिफोरजों थाङोब्ला बेबायदिनो बायदिसिना जोङो बारहावाबो बारा इसेबां मोजां मोनला बेबायदिनो जोङो ओ दावमा दाउसा बा गामि गामिनि बायदिसिना माबा मोनसे बुस्थुफोर नुलांला मिथिंगानि बा नुलांला बेफोरबायदि जोङो गोबां ओ नुव जासे जोङो गारिफोरजों थाङोब्ला बेबायदिनो आन्दायनानै थांनो गोनां जायो ओ बेनिखायनो जोङो जोंनि बे खाथि खालायाव जोङो ओ गारि सुकुटि दि गारिजों थाङाबालानो जोङो स्कुति बाइकफोरजोंनो लोगोआनो जा न'खरनियानो जा जों बेफोरबायदिखौ लानानै बांसिन थाङो आरो नोंथां होमबा नोंथां ओ जोंहाबोथ' समाबो जाबाय बा होमबा बेखिनियावनो जोंनि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दोनथ' जागोन नोंथां औ दे औ थेंकिउ